औ खोनादों नोंथां
औ दे नोंथां मानि बागै राय्लायनो
ओ ओ गोन दिनै बरनि बैसा सागोनि बागैनो एसे रायलायनोसै नामा
दे जागोन दे
अ दे बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागोखौ माबायदियै खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ गाजा गोमजायै रंजानाय जायो जेरै बैसागुआव जों मोसौ थुखैयो जों मोसौ थुखैखांनानै जोङो गोदोरखौ मान होयो उन्दैखौ सिबियो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो।
अ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बे नोंथां बुंनाय बायदिनो खुंनाय जायो ओ सैथो दान सैथो दाननि जोबथि खालार खालि ओ मोसौ थुखैनाय जायो जायखौ जोङो सेथि बैसागो होननाय जायो।
थारैनो नोंगौ
सेथ बै साग दाननि सेथि खालारनि गेदेर उन्दैया गे देरखौ मान हो बाथ-बाथौ सिबिनाय इसोरखौ सिबिनाय लोगोसेनो ओ नैथि बैसागो खालि गासिबो गेदेर उन्दै गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लाफोर जयै रं
नंगौ थारैनो नो नोंगौ बैसागो बोथोराव जों बयबो रं जायो
नोंथाङा मिथिगौ ना ओ जोंनि बैसागो बोथोराव मोसौखौ थुखैखांनानै बिनि ओ मोदोमाव थाव गुबै आरो हांगारखौ फोननाय जायो।
नोंगौ नोंथां थारैनो मिथिगौ
अ बे थाव गुबै आरो हांगारखौ मोसौनियाव मानि थाखाय फोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
ओ जोंनो सिगांनिफ्रायनो आबै आबौआ बिदिनो खिन्थालांना गालांनाय नेमखान्थि बायदि जों बेखौनो फालिनाय जायो फोननाय जायो आरो।
औ
बिदिनो जोङो मोसौखौ बिदिनो फोननानै थुखैनाय जायो। जोङो बैसागोखौ ओ सातदिन बायदियै मोसानाय जायो आरो जों फालियो बेखौ बैसागो
नंगौ नों थां नोंथांमोननि ओनसोलाव बे बैसाग दाननि स्नि खालाराव स्नि खालार जोबनायनि उनाव जे लामा गाथेनाय फुजा होनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे फुजाखौ होनाय जायोना
औ नोंथां होनाय जायो।
फुजाखौ मानि थाखाय होनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
बे फुजाखौ जोङो गामिनि रायजो राजाफोरा जयै बेमार आजार बायदिसिना साबफायैनि थाखाय जोङो गथ' गथायखौ मोजाङै लाखिनाय निथाखाय जोङो ओ गामि खौ मोजाङै लाखिनायनि थाखाय बायदिसिना बारहावा नाङिनि थाखाय जोङो बे फुजाखौ होनाय जायो फालिनाय जायो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बे फुजाखौ बैसाग दाननि जोबथि खालाराव जाहाथे गुबुन गुबुननि फ्राय फैनाय गाज्रि बार मोदाय फोरा ओ गामियाव हाब हैनो हायो बायदि लागो सेनो गामिनि सुबुंफोराना जाहाथे बेराम आजार जाया। मोजाङै थायो बिनि थाखायनो बे फोरबोखौ ओ होनाय जायो। ओ नोंथाङा मिथिगौ ना बैसागोआव ओ खाम सिफुंनि अनगायैबो गुबुन स्टेज प्रग्रामफोर खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि सोराबो बेफोरबायदि पग्रामफोरा सोलियो नामा?
सोलियो औ नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां
जोबथनायाव नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागोखौ बिदाय होनाय बेजों लोगोसे रंजालि बैसागो जायखौ जोङो ओ बैसाग दाननि जोबनायाव फालिनाय जायो ओ बेफोरबायदि रंजानायखौ नों थांमोननि ओनसोलावबो नु नो मोननाय जायो नङासै
औ नोंथां नुनो मोननाय जायो।
नोगौ नोंथां जोंनि ओनसोला बो बे बा बैसागो आव औ बर' आइजोफोरा मा गान ओ मा गानगोरा लानानै म मा मा गाबनि दख'ना गाननानै मोसानाय जायो।
जोंनि बर' आइजोफोरा गोमो गाबनि दख'ना आरो गोजा गाबनि आर'नाइ फालि लानानै मोसानाय जायो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो आइजोफोरा ओ दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा फास्रा गोजा आरो जानजियाव आर'नाइ गोथां खानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ थारैनो।
आरोबाव ओ बैसागो जोबनाय बैसागोनि सिगाङाव जोङो जायखौ प्रि बैसागो होनाय फालिनायखौ जोङो ओ दाबफा दाबफा जायगायाव नुनो मोननाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादि बैसागु रंजालि फालिनायखौ नुनो मोनो नामा?
नोंगौ थारैनो नोंथां बेखौ नुनो मोनो।
बैसागो बोथोराव खाम सिफुं सेरजा लानानै जों रंजानायखौ बांसिन नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो ओ स्टेज प्रग्रामफोराव गुबुन दामजुफोर लानानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायाददियै रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो ना?
जायो नोंथां मोनो
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां
आरो ओ दामफोराव उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ खेला गेलेनाय बादायलायनाय मोसानाय मुसुरनाय सुनायखौ जोङो ओम होनाय जायो जानांगौ नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ ओ खेलेनाय गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाहैयो जानांगौ
नंगौ थारैनो।
ओ
ओ बैसागो बोथोराव ओ गासिबो बोराय बुरैफोरा
नंगौ थारैनो।
गावसोरनि दुखु दाहाफोरखौ खौ दोनथ'नानै खौसेयै बयबो जयै अनलायनानै बैसागो बोथोरखौ खुंनाय जायो।
नंगौ थारैनो‌
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो बैसागोखौ मोसाहोयो जानांगौ।
मोसायो नोंगौ।
नंगौ नोंथां ओ बैसागो बोथोरावथ'ओ गोखा गोखै जानाय ओ जानायखौ नुनो मोनो। दा नोंथांमोननि सेरावबो बेफो बेफोरबायदि गोखा गोखै मैगं थाइगंखौ लाबोनानै जायो जानांगौ।
नोंगौ जोंनियावबो औ जानाय जायो।
मोसौ थुखैखांनानै मोसौनो लाव फाथाव दिगलि गुटि बेफोरखौ लानानै मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो दिंखिया फुंखा थाइजौ खान्थाल बायदिसिना
औ
जौसे दाइन बिदनि औ गुबुन गुबुन ओंख्रिफोर खौ नागिरनानै जोङो गोखा गोखै होनो जायखौ बेफोरखौ जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदियैनो जायो जानांगौ।
नंगौ थारैनो जायो।
नंगौ नोंथां ओ नोंथांमोननि सोलाव बैसागोखौ ओ सानबेसे रंजायो?
जोंनि ओनसोलावबो साद दिन रंजानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गुबुन जायगाफोरनि बायदियैनो सान स्निखौ जयै बयबो रंजानाय जायो‌ गिबि सानाव ओम मानसि बैसागो ओ जायखौ जाय सानाव गे उन्दैया गेदेरखौ सिबिनाय। इसोरखौ सिबिनाय आरो नैथि सानाव जयैनो बयबो रंजायो। आरो स्निथि बैसागोआव। ओ। बैसागोखौ बिदाय होयो।
नंगौ थारैनो।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो रंजायो जानांगौ।
औ रंजायो नोंथां।
नोंथाङा मिथिगौ ना ओ। बै जों जों बे बैसागो रंजानायाव बाहायो खाम जायखौ बुङो जों खाम। ओ बेखौ मानि‌ निफ्राय बानायनाय जायो।
बेखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो।
नंगौ नोंथां। ओ बेखौ जों। साल दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो।
ओ नंगौ।
जोङो गंगोना गंगोना लानानै मोसायो। बे गंगोनाखौ ओ माबेनिफ्राय बानायनाय जायो नोंथाङा मोनथिगौ ना।
बेखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो।
नंगौ नोंथां ओ। आरोबाव जोङो बैसागो बोथोराव थरखा लानानै ओ थरखाबो लानाय जायो जायखौ जों औवानिफ्राय बानायनाय जायो।
नंगौ।
आरो सिफुंखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो।
नंगौ थारैनो।
उम नंगौ नोंथां।
नंगौ।
नोंथाङा बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै उम एसे बुंनानै होबावदो नामा।
ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो गथ' गथाय लानानै ज' ज' मोसानो ओंखारो खाम सिफुं जथा लानानै। औ नोंथां। नोंथां बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
जागोन नोंथां।
औ दे नोंथां।